औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम खुलुमनाय जासियावरजनाय थाबाय
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोम मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिह'नाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आसा खालामदों नोंथाङा दा सान्दि मोजाङैनो दं नोंथांनि देहा फोर आरो न'खरफोराव गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आं आसा खालाम थाबाय नोंथां
औ दङ नोंथां दङ आंंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम बे आसाखौनो थाबाय नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो दङ
ल' मथांल' इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दंथ'यो
औ औ
औ नोंथां आदसा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां
नोंथां आंनो एसे सम होनो हागौन ना
हायो हायो नोंथां हायो
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो जेनेबा बेदर ओंख्रिखौ जानानै बेदरफोरखौ बेदर जेनेबा जोंनि बेदर होनबाथाय अमा बोरमा ब्रयलार दाउ बा दाउ देसि बायफोरखौ जानानै नोंथाङा औ ना फोर थाबाय बेफोरबायदिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो ना मैगं थाइगंफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो गोथाङ मोननाय जोंनि मिथिंगायारि माबाफोराव मोननाय औ
नोंथां आं बुंनो थाङोब्ला बांसिन मिथिंगारि फनि बिलाइ फिथाइ सामथाइफोरखौ बांसिन आं मा होनो देहायावहाय सखोनानै लानाय जायो आर ना नोंथाङा
औ औ नोंथां माने बेफोरखौ जानानै नोंथाङा एसे थाजिमसिन मोनसेनो माने बेदर जानायनि
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौथ नगौ आरो नोंथाङालाय माखौब माबै मोनसेखौ बेदरफोर जानानै ना मिथिंगायारिनि फिथाइ सामथाइ बिलाइफोर जानानै गोजोनै
आदसा नोंथाङा थ' दा होनबाय जेनेबा एसेथ' ओरैनो जोंनि देहानि खौ साननो थाङोब्ला जोङो बेथ' मिथिंगायारि जोंनि जि खानानै मोनो फोथार बायदिसिना जोंनि दुब्लिफोराव खानानै जेखौ जोङो मोनजायो बेखौ जानो हाबालाय मोजां जोंनि देहानि मेगननि जोंनि थोैयैफोरनि थाखाय बांसिन साबसिन जायो आरो माने
औ नोंथाङौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बिदिनो लाइ लाफाफोर थाहैबाय बिदिनो मा होनो जायखिजाया बिलाइ माने लाइ लाफा मानिमुनि
औ औ
आरो बायदिसिना बिदि दोंबो सैयोना आरो जोंनि जा मुं
दङ दङ जेनेबा
औ औ थास'फोर थाबाय थास' बिबारफोर थाहैबाय जे माने औ दिंखियाबो थाहैबाय जायखौ जोङो माने निजिनि फोथारफोरावनो दुब्लिफोरावनो मोननो हायो माने बिदिखौ जानोानो मोजां मोनो आरो आरो नोरसिं बिलाइफोर थाहैबाय दा एसे एनला माने बेदरखौबो जानानै मोजां मोनो जेनेबा मा होनो नोरसिंदो दाउजोंनो बानायबाय जेनेबा दाउजों नेरसोनजों खायसेयाथ' रुनानैबो जायो नङा होमबा नोंथां रुना जाबाथ नाथाय नोरसिं बिलाइया लायनो थायैनि थाखाय बिराद मोजांमोन नोंथां नोंथाङा एसे मिथिगौ ना सों बिलाइनि बागै औ औ औ औ औ नोंथां जेनेबा औ थै साफा जायो दा बिदिनो मा होनो बायदिसिना बेफोरबायदि दि जाग्रालाय दङ खुसियाफोराबो थैखौ बाराय होयो खुसिया नायाबो जेनेबा बेफोरो खौ बारायो थेवबो माने नेचारेलाव जोङो मिथिंगायाव मोननाय बिलाइ फोर जेखौ जोङो गाय गोरलै मोननाय बेफोरखौ जायाबालाय साबसिन जायो आरो नोंथां दा जोङो औ नोंथां औ
औ नोंथाङा आंनो बै थास'नि बागै एसे माबायदि माबायदि जायो बेफोरखौ खौ माबोरै मावनाय जायो आबादफोरखौ बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां दा जेनेबा थास'आथ' थास' थास' बुङोबाथ' थास'आ गासैखौबो जाजाजोबो नङा होमबा नोंथां बेदरनिफ्राय देन निफ्राय बिलाइनिफ्राय बिबारनिफ्राय गासिबो जाजा जोबनाय मोनसे बेयो मा होनो जामुं जोंनि जोंथ' बेखौ गासैखौबो जाजाजोबो दा थास' थास'खौ बिदिनो गायनायाबो जेनेबा आरामसे नोंथाङा हालेवग्रोना लाबाय हाफोरखौ आरो बिदिनो बेखौ माने हारसिंनोबो रज'यो मालाय थास'आ आरो बि बिदिनो बिसोरनि बेदरफोरखौ गारनानै होबा बा एसे एनला ओरैनो खेथि खालामनानै होबा बे बे फोरबो मोजां जालाङो माने औ बे बारायलाङो दा थास' बुंबाथ' जेनेबा थास' बेदर थास' बेदरखौथ' आङो बिराद मोजां मोनो नोंथां आरो थास' बिबार होनबाथ' बिराद मोजां मोनो थास' आथिंफोरबो दं थास' आथिंफोर ना गोरानफोरजों आरामसे संजायो आरो थास' बेदराबो बिदिनो नाफोरजोंनो मोजां जायो बांसिनानो थास'खौ जोङो नाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बाखि आरो थास' बिबारखौथ' जों अमा बायदिसिना अमाजोंनो बांसिन जायो नङा होमब्ला नोथां मानो होनबा बांसिन माने खथ साबसिन जायो माने साबसिन जायो जानायाव माने मोजांसिन जायो आरो औ नोंथां दा बिदिनो थास'नि बागै आं बिदि खेथि खालामनायनि बागैथ' आं एसेबां मोजां मिथिया थेवबो माने न' खाथि खालायावनो जोंहानि न'खरफोरावनो दंलाबायसै माने जा जेरै थास' बुग्ला थाहैबाय थास' गुफुर गुफुर फोरा जेरै थास' गिदिर गिदिर थाया होमबा नोंथां नखर फोराव औ बेफोरबो दं आरो थास' गोसोम थास' गुफुर बिदि थाहैबाय दा बेफोरखौ माने नोंथाङा जेरै जानो हायो जेरै जानो गोसो बिदिनो जानो हायो नङा होमबा नोंथां औ माने एसे बांद्राय जाबाबो माने माननाय मोनो माननाय मोनो ना नोंथां थास'खौ औ औ औ जेनेबा एसे एनला खारैफोर होदेरनो मोननांगौ आरो गारलानानै होमबानिया माननाया खारो आरो नोंगौना नोंथां औ औ माने थावजों संबा माननाया बारा जायो आरो गोदोनायाव मानो आरो बिदिनो मा होनो देहायाव जुदि नोंथांनिया जुदि एसे एलारजि टाइप बा माननायफोर दङोबा देहाफोराव बिदिबा बेखौ बांद्राय जानो हाया आरो माने
औ औ
औ बेयाव माने देहानि थाखाय एसे गाज्रि आरो थासआ खिन्थु जानाया मोजां आरो दा जायफोरा एलारजि सेलारजि गैया बेफोरबायदिया जाजायो दा जायफोराबो गोनां बिसोरो एसे साबधानै जानांगौ आरो ना मा होनो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन जानायफोरनि बागै नोंथाङा मा मा मैगं गोथांफोरखौ जानानै मोजां मोनो बे
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन दे
औ औ नोंथां
दायोथ आङो बांसिन नुनो मोनो जोंनि ओरैहाय
औ
ओ थास थासफोरखौ गायनायानो जायो आरोना जोंनिजोंबो नोंथां आरो जेनेबा न'खरसे जेनेबा थिन बिगासो हा थायोबा
औ
आरामसे जेनेबा गायबाय
औ
हालेवबाय फार्स्टआव हालेवनानै लाबाय हालेवनानै हाखौ गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ बेदरखौ हाख्लाब हाख्लाब जेनेबा गायबाय गायखांनायनि उनावहाय ओ बिदिनो अवान मान्थनि गेजेरावनो बियो आरामसे देदगोन आरोना देदनानै देदनानै गोबां गोबां बिबारफोर बारगोन बे बिबारफोरखौबो जोङो मोनजागोन आरो बिलाइ गोरलैफोरखौबो जोङो जानो हागोन बेबायदिनो फाननानैबो एसे बेनो आरो रां रां आरजिनो हागोन आरोना नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे जोङो खेथि मावबावनो हायो जाग्रा बुस्थुआवहाय सबाय होननाय मोनसे दंबावो आरो दा सबायाइफोरखौबो जोङो बेबायदिनो एग एग बिगा हा दङब्ला आरामसे मावनानै जानो हायो आरोना नोंथां बेखौबो बेबायदिनो जेनेबा हालेवग्रा लाबाय हालेवनानै फोबाय फोनायनि उनावहाय आरामसे बेनि बेगर थायोब्ला बेगरखौहाय जोङो फोराननानै फुथिनानै आरामसे मै मा होनो हालेव ओ मा होनो बेखौ जेनेबा ओ ट्रेक्टरफोरजोंहाय गाग्लिनानै जेनेबा गा
औ
दाग्लिनानै जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों माबा होनानैहाय आरामसे बिनि बिगरखौहाय बुथुमनानै लाबाय जेनेबा औ औ बिदि बुथुमनानै दोननानै बेखौ सबाइ महराव जोङो दिन्थिनो हायो आरो ना
औ औ हायो हायो नोंथां औ हायो
आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो जों आब बाद मावो जाहैबाय जेनबा खख्लिंफोर थाबाय
औ औ
कखलिं आरो बेबायदिनो मा होनो भि भिन्दिफोर थाबाय लाव बहलफोर थाबाय बेफोरथ मोनसे मिथिंगायानिफ्राय मोननायना नों
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नंथारगौ ओ इयाव खुमब्राफोर थाहैबाय नङा होमबा नोंथां औ औ औ औ औ
गोबां रोखोमनि जोंनिजों ओरैहाय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बायदिसिनाथ मैगं गोथांफोराथ बिराद मोजां दाथ नै मथरफोरखौ थ मोना माने मटरनि सिजोन गैया जेनेबा बेफोरबोथ बिराद मोजां नङा होमा नोंथां
अ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आलुजोंनो जेनेबा बिदिनो लाब्रा बानायना जाबा मोजां जायो बेफोरनो मोजां आरो जेनेबा फोर बांसिनानो मुलि सारनानै जाय ज नो थानायबा मोजां आरो औ माने न'आवनो बानायना जानांगौ माने
औ औ
बायदिसिनाथ' गुबुननि खेथि खालामनायफोरा बांसिनानो अरगेनिक जाया माने
औ औ
हासारफोरखौ माने मुलिफोरखौ बांद्राय सारो दा न'आवनो थमाने बेफोरबायदि हा दंबा नों थांनाया बेफोरनोजे गायनानै एसे एनै खेथि खालामनानै जेनेबा न'आवनो जानानै मोजां जागोन आरो नङा होमबा नोंथां फाननाय जायाब्लाबो रां आरजिनाय जायाब्लाबो दा रां आरजिनायफोराथ' थ' जेनेबा दाां आरजिनो थाखाय खायसेया बांद्राय मुलि सारोम माने बे मुलि सारनायाबो मोजां नङा मेगन होनो थाखाय नङा होनबा नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो आरो गोथां बेसादफोर जाना मा मोजां मोन बे गोथां बिलाइफोर
बेलायावथ' आरोबाव बुंनो थाङोब्ला मैथा होननाय दंबावो आरो आरोोना गोखै बुस्थु गोखैबो दङ गोखाबो दङ आरोोना बे बुस्थुआ
औ औ औ औ औ औ दं दं नोंथां
मैथा बांगाल होनो जों मैथा आरो मैथा मोनसे गोखैजाथ दङ बेफोरखौबो जोङो आरामसे गायनानै न'फोररावनो इजि मोनो बेफोरखौ गायनानै दोनोब्ला ओरैनो गोरलैयैनो मोनो जेनेबा थाङो जेराव गायो बेयावनो बेफोरखौ आरामसे जोङो गायनानैहाय जेनेबा बेफोरखौ आरामसे दैयावबानो बयल खालामदो बयल खालामनानै बेबायदिनो नाफोरजों नङाबा माबा मोनसे जाग्रा बेदरफोरजों आरामसे मिक्स मिलायहोनानै
औ हायो हायो हायो औ नोंथां हायो आरोथ' गोबाङानो दंबावो बिदिनो
औ नंगौ नंगौ ना आरो जोङो मा होनबावो मुदुफुल होननाय दङ जोंहा मोनसे मोनसे मुदुलफोरखौथ' नोंसिनिथिं दा मा मा होननो ओ जोंनि रैमु औ औ बेखौ जोङो जेनेबा फिथाइ महराव मोननो हायो बेबो बिराद देहानि थाखाय गोनां थै साफा खालामग्रा बुस्थु
औ औ नंगौ नंगौ थार
औ बियो जाहैबाय बिला बिबार जेनेबा बिबारखौबो जानो हायो बिबार बिबार बारग्रा दङ आरो फिथाइ थायग्रा दङ आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङां नंगौ
औ बे बिबाराबो थै साफा खालामो फिथाइाबो थै साफा खालामो आरोना बेना
औ नंगौ नोंथां औ बेफोरखौ जेसेबांनो जानो हायो एसेबांनो मोजां आरो नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौथां दा बेफोरखौ जेस्रां जानो हायो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां माने बांद्राय ओमफ्राय ना बेदरजोंल' सोलिबाबो जाया नङा होमबा नोंथां औ आदसा जोंना नै समाबो सफैबाय नोंथां
औ नोंथां औ
नोंथांजों रायजलायनानै आङो गमखौनो मोनलाय लाङासै जानायनि जामुंनि बागै र औ नोंथां बिदिनो आरो उनफोरावबो आरो जों रायज्लायबावनो हाबावगोन आरो नोंथांखौ खेब फिन खेबसेबाव लोगोमोन फिनबग होननानै आ मिजंथिना थाबाय आरो नोंथां
आंनिफ्रायबो बेनो आरोना नोंथां नोंथाङा दि गोबां रोखोमनि जाग्रा मा अर्गानिक बिफांनिफ्राय बिलाइ गोथांफोरनिफ्राय माबायदि माबायदि जानो हायो बेखौ आङो मोजाङै फोरमायनानै होलांबाय नोंथां बिनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे नोंथां बिदिब्लालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ नोंथां